हेलौ
औ नोंथाङा फ्रि दङ नामा?
औ दङ दे नोंथां ओ सावरायजागोन दे बिदिब्ला नोंथाङा बुंदों मा आयदानि सायाव सावरायनो होनना फन खालामनाय जादोंमोन।
ओ आङो बर'फोरनि गाननाय जोमनाय बा दानाय लुनाय बेफोरनि सायाव नोंथांजों सावरायनो होननानै फन खालामलायनाय जादोंमोन।
औ नोंथां सावरायजागोन दे
औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? ओ जोंनि बर'फोरा जि गावसोरनि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ गावसोरनो माबोरै दानानै लायोमोन बेफोरनि सोमोन्दै
औ नोंथां ओ फोरमायजागोन दे
औ
जोंहा बुंनो थाङोबाबा बे दानाय लुनाय बा गाननाय जोमनाया जोंहा हिनजाव फोर गुबै बा दख'ना लांगा बा दख'ना अग्रं बेफोरदि गाननाय जायो आरो ना
औ।
गुबै आरो जोंङहा बे दानाय लु नाया गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जों माने गुबैयै गावनि आखाइजोंनो दानानै गाननो हायो आरोना।
जेरैहाय जोंङ औवा बे औवानिफ्रायनो जोङो बा औवानि बे हिसानाव जोंहा गोबां रो खोमनि औवाया जोंखौ हेफाजाब होदों आरो ना जों औवानिफ्राय जेरैहाय जोङो साल खुन्थाबा बेफोरबायदिनो गासैबो नांगौ जानायफोरखौ माने जों औवानिफ्रायनो लानाय जायो आरोना। बेजों लोगोसे जोंहा जि हिसान मोनसे हिसान जानो थाखाय जेरैहाय जोङो बेहाय साल खुन्था नांगौ बा माखु नांगौ राज नांगौ बेफोरदिनो जोनथोर माने गासै ओ नांनाय बेसादफोरखौ जोङो बे सानसालियाव नुनो मोननाय जायो आरो ना।
औ नोंथां।
औ जेरैहाय जों गोदो गोदायनि समावथ' जों साफ्रोमबो माने माबा मोनसे जि बा गावनि गाननाय जोमनायखौ जों गुबैयै माने आथि खालावथ' जेरैहाय बाजारफोराव बायनानै मोनोबा आथिखालाव गोबां मेसिन ओंखारबाय बा जोंहा गोदो गोदाय समाव गोदो गोदाय समावहाय जोंहा बेफोरबायाददि मेचिनफोरखौ जों नुनो मोनामोन आरो ना गावबा गाव आखाइजोंनो दानानै जों गाननायखौ गुबैयै नुनो मोनोमोन आरो
औ
अ बेनि अनगायैबो जोंहा आरो दंबावो जे जोङो जे गोदो गोदाय माने साफ्रोमबो आइजो जाय जायनि न'खरफोराव आइजो दङबा बेफोरनि सामोर-साफ्रोमबो बा मोनफ्रोमबो न'खरावनो बा जों हसानसालिफोरखौ नुनो मोनोमोन आरोना ओ बुंनो थांबाथ' जों आथिखालाव जों दा बेफोरबायदि नुनो थाङाबा जोंहा बेफोरबायदि जि दानाय लुनायाबो गोबां खमिनो हमबायबा जोङो नुनो मोनलिया आरोना बुंनो थाङोब्ला। गोदो गोदाय समावथ' जोंहा साफ्रोमबोनि न'खरफोरावबो नुयोमोन बा जोङो हौवा हिनजाव गोदान बा बेफोरबदि ओ हौवा लागोनिया हिनजाव गोदान बा बेखौ हाबानि थाखाय नायनो फैबाथायबा जोङो जि दानो गोरों बा खामानि दामानि मावनो गोरों ओ गोरों अब्लासो जों माने हिनजावफोरखौ लाबोन होनना जोङो मिथिनो मोनोमोन आरोना ।
औ नोंथां
ओ आथिखालाव थ' जों माने ओ जेरैहाय जोङो जि दानो गोनांबा जों गुबबेयाव खुन्दुंनि गोनांथि थि जायो आरो ना
औ
ओ जों खुन्दुंखौबो आथिखालाव गोबां रोखोमनि मोनो जेरै जोंहा खुन्दुआ गोबां रोखोमनि दङ' जेरै पलेज थार बा बेफोरबायदिनो मास्टारस बा माथा बेफोरबायदि दङ' आरोना जोङो आरो गाब खौबो जों गोबां रोखोमनि नांगौ रोखोमनि आथिखालाव गाबखौबो मोननो थाङो बा जों गोदोनि दिनाव जों गाबफोरखौ बिदि मोनामोन बा जोङो गोदोहाय जोङो दंफां लाइफांनि बिगुर बिलाइ फिथाइ बेफोरखौसो जोङो मिलायलाबायनानै बा बे माम-माबादिहायबा खाब जागोन बा बेखौ फुनबा बेफोरबायदि बिसोर गाबखौ गावबागाव मिथिंगायावनो मोननानै बुथुमनानै लानानै हिफोरखौ बानायनांगौ जायोमोन आरोना।
औ नोंथां
आथिखालावथ' जोंहा गोबां नो मोननो थाङोबा बे थिग बेबादिनो जोंहा आरोहाय दङ' जे बे जि दानायाव जेरै खुन्दुंखौ लाबोखांनानै जोङो नांगौ रोखोमनि गाबखौबो लाबखांनायनि उनाव जों खुन्दुंखौहाय जोङो सोंनाय जायो आरोना बेखौ जों गुबैयाव म-माइ दि होग्रोनाय जायो मायदि उन होनायनि उनावहाय जोङो बेखौ सोंनाय जायो बा जों बेखौ सोंनानै ओ जोनथोरजों बेनि खुन्दुंफोरखौ थुननानै लानाय जायो आरोना थुननानै जोङो बेखौ सोनाय जायो राजावहाय बेखौनो जों हिसानाव सोंनाय जायो बेबादिनो जोंनि सानखौ जेब्ला दाख खांनानै बा जोङो दख'नाया दाखांखांनायनि उनाव जोङो बा ओ बेखौ हास'थ'यैयावनो जोङोहाय जों बेहाय गोबां रोखोमनि आगरफोरबो एरनो हायो आरोना
औ नोंथां
जेरै जोंहा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि आगर दङ' जोंहा जेरै फारौ मेगन बा बिदिनो दाउस्रा मोख्रेम, बोग्रि बिबार, बा दिंखिया बिबार, हाजो आगर बेफोरबायदि दङ' आरोना आरो जोंहा बुंनो थांबा गोदो गोदाय जोंहा जे आसागो बैसागो सानि बिब' बिनानाव दङ'मोन आरोना बैसोर माने बै गोदो गोदायनि समाव माने जोबोरैनो आखा फाखामोन बा आथिखालाव माने बिसोर सानैनि मुंखौ माने गासैबो मिथिगौबा बयबो एसे जि दानो लुनो रोंगौ होननानै मिथिनो मोनो आरो
औ
बैसोरो माने खम समनि गेजेरावनो गावसोरनि खाथिजों दाउ बिरलांदों अबावबा अख्रां जाहाज बिरलांदोंबा बेफोरखौ बिसोरो खम समनि गेजेरावनो बा बेफोरबायदि जेरै थांदों बिदिनो एखे रोखोमैनो बिसोर माने आगरफोरखौ एरखांनो हायोमोन आरोना। जों आथि खालावथ' बेफोरबायदि नुनो मोना जों माने गोबांखौनो जोङो माने ओ गोबाङानो माने खम समनि गेजेरावनो जोंहा माने मिेसिनारि फैबाय जिहेथु जों गोबां मेसिनफोरनि गेजेरजोंनो जोङो माने जि दानो हायो बा खालाव गोबां हेन्दलुम टेक्सटाइल बा बेफोरबायदि जि दाग्रा गोबां गोबां दामिन दामिनदायारि माने फसंथाननो हमबाय आरो ना
औ
बैफोरावसो जोंनि मानसिफोराबा थांना थायो बेनि थाखायनो माने जोङो आथिखालाव जोङो माने जोंनि खाथि खाला ओनसोलावथ' जोङो फ्राय सुबुंफोरावनो माने हिसान दानायखौ नुनो मोनदिया आरोना बावला
औ नोंथां
अब्लाबो माने हिसान दानायाबा बेबायदि गावनो दानाय लुनायाबा गाननो मोजां सोन जायो बा आखाइजों दानाया बिदि होनना जोंहा मिथिगौमोन आरोना मिथिगौ
औ
बे बायनाय बायनायखौ जोङो माने गांसेयाव द'जौ बा बेफोरबायदि बाजौ सेजौ सेरोजाबाबो जों माने बेफोरखौ जेबो गेलयाबा आथिखालाव माने जोंहा रां रुफायाव बांद्राय बिदि गोनांथि जाया नालाय ना बेफोरखौ बाजारफोराव बायनानै गाननायखौ नुनो मोनसै आरो गोदो गोदायथ' जोङो खुन्दुंफोरखौबो जोङो मेरला नांगौ बायदि मोनामोनबा जोङो एम्फौ फिसियोमोनबा एम्फौनिफ्रायनो जोङो जेरै फिथिब फिथिबनिफ्रायनो जों बेफोरबायदि इन्दिनि जोमग्रा गान्रा जोमग्रा बेफोरबायदिनो फास्रा आरि बानायनानै लानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना
औ नोंथां
औ बेफोरबायदि गोदो गोदायनि समाव बेफोरबायदिनो आरो दानाय लुनायाबो गोबां जेनेबा दानि आथिखाल आथि खालिजों गोबां फारागथि दङबा गाननाय जोमनायाबो बेजों लोगोसे गोदो जेरैहाय जोङो सासे फिसाया बा दावहा नांनो थांनाया गावनि बिसियाहाय माबोरैहाय माने दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंनो ब हिसानजोंनो माने गावनि आखाइजोंनो बे गांसे आर'नाइ दाना हरनायखौ जों मोनथिनो मोनो आरोना बुंनो
औ नोंथां
औ नोंथाङाबो बे दानाय लुनायनि सायाव माबाफोर फोरमायनो सानदोंबा फोरमाय जागोन दे नोंथां
बियो आं दानाय लुनायनि सोमोन्दैथ' नोंथाङा गोबां फोरमायो खाबाय बिनिनो आङो जिखौ बोरै सोङो बोरै दायो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथाङ फोरमायजागोन दे बिदिब्ला
औ जोंहा जि सोंनो थाखायथ' माखासे गोबां आगजुफोरनि गोनांथि जायो जेरै साल खुन्थिया थार गान्दै माखु बेफोरबायदिनो बेफोरनि जोङो माखासेखौ
औ
दंफांजों आरो माखासेखौ औवाजों बानायनानै लानाय जायो आरो नोंथां
औ
बिनिफ्राय जोंहा गोदोनि समाव इन्दि एम्फौ लानानै एम्फौनि फिथोबखौ थावख्रि लुनानै जोङो खुन्दुं बानायनाय जायोमोन बे खुन्दुंखौ जोङो गाब होनो थाखाय माखसे हाग्रानि बा मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफांनि बिलाइफोरखौ जोङो देग्लिनानै बिखौ रोसि बहननानै जोङो बे इन्दिनि खुन्दुंखौ जोङो फिथोबनि खुन्दुंखौ जोङो गाब होनाय जायोमोन आरो गावनो नांगौ बायदि गाब बिनिफ्राय जोङो बेखौ जि सोंनो थाखाय जोङो गोदोनि समावथ' जोङो फिथोबजों बा इन्दि खुन्दुं इन्दि एम्फौनि फिथोबनि खुन्दुंजों जि सङोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो हाथाय बाजाराव मोननाय खुन्दुंफोरजोंसो जोङो जि सोंसै ओ बे खुन्दुंनिनो फाखुवा माथा मासराइस बेफोरबायदिजों जोङो जि सोङो आरो ओ माथाजों जि सोंनोब्ला जोङो माथा खुन्दुंखौ ओ ओंखाम संनानै जोङो बेजों फोननानै लानानै जोङो माथा खुन्दुंखौ थुननाय जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोंहा जि सोंनो थाखाय जोङो ओ खुन्दुंखौ जेेनथेर आरो सोरखि आरो
औ
सफ्ला बा बबिन जोङो बेफोरनि हेफाजाबजों जोङो थुनानै लाग्रोनाय जायो आरो खुन्दुंखौ ओ बिनिफ्राय जोंहा जि सोंनो थाखाय माखासे जायगानि गोनांथि जायो गोलाव बा गुवार माने जोङो ओ जिनि जखाखौ नायनानै जायगाखौ लानाय जायो जेनेब्ला ओ दख'ना सोंनोब्लाथ' जोंना गोलाव आरो गुवारनि गोनांथि जायो नालाय जायगाखौ आरो बिदिनो आर'नाइफोर सोङोब्ला जोंहा गुसेब बा एसे गुसुं जायगा फ्रावनो जायो आरो नोंथां औ बिदिनो जोङो ओ गावबा गावबा गावनो नांगौसिम जखाखौ सुना लानानै जोङो बेयाव ओ खुन्थिया दोनाय जायो आरो नोंथां हिसान सोंनो थाख खाय बिनिफ्राय जोङो ओ थुनानै लानाय खुन्दुं खौ फ्रेमाव सोना लानानै जोङो ओ थांलाय फैलाय बेबायदिनो खानानै सोंनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ औ
सोंखांनायनि उनाव जोंहा बेखौ ओ बारलेफोरजों ओ जिनि महरखौ सुखांनाय जायो बिनिफ्राय जोङो रासोआव खायनाय जायो आरो रासोआव ओ खायथानि मददजों जोङो रासोनि गुदुंङाव खुन्दुंखौ दोंसे दोंसे सोबोनाय जायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ
औ बिनिफ्राय जोंहा बेखौ जिखौ थोरनो थाखाय खानजं नांगौ जायो जोङो खानजंजों खुन्दुंखौ थोरनाय जायो बिनिफ्राय जोङो गान्दैयाव इसे फानना लानानै जोंहा ओ दखनानि जखा सुनानै ला गनजों जोङो बेखौ ओ हाग्रानि बिलाइ लेवा बा थुलुंसि बायदिफोरजों जोङो बेखौ ओ दागो होनानै लानाय जायो आरो जाहाथे दानाय समाव जोङो बबेसिम सहैब्ला थाय जिया गांसे जागोन बेखौ मिथिनायनि थाखाय आरो नोंथां
औ
औ बेबायदिनो जोंना जिया सोंनाय जायोब्ला जों बेखौ फानजोबनानै जोङो ओ हिसानसालियाव लाबोनाय जायो आरो नोंथां
औ आरो नो नोंथां नोंथांमोननि सिलथिंहाय बा हिनजाव गोदानावथ' जोंहा माने ओ दख'ना थावसि गाननाय जायो आरो हाबायाव ना
औ नोंथां
जेनबा बे दख'ना थावसियास मैथा गाबनि जायोबा अ अम उम बेफोरजों लोगोसे आरो जोंहा आथिखालावथ' माने गोबां हिनजावबो गोदानफोरखौनो जों माने गुबैयै बा जोङो बुंनो थाङोब्ला बिसो माने गुबैयै गोसोनि अनगा गोबां रोखोमनि दख'ना गानो बा जोङो बांसिनो दख'ना थावसिखौबाबो दख'ना थावसिखौ माने गाननायखौ नुनो मोना आरोना
औ
ओ बेजों लोगोसे जै जेरै आरो बिसोरो बर हारिनि सिनायथि हिसाबै बिसोर आर नाय लानाय जायो बे दखना थावसिखो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय सोरबाफोर ओ आखाइजोंनो बा सि सानजों दानाय खौ नोंथाङा नुनो नुनो मोनो नामा नोंथां
औ नोंथां ओ दखना थावसि दानायखौथ आङो ओ खनसेल नु फेरदों आरो नोंथां सिगाङाव बेफोरबायदि नुफेराखैमोन ओं ।
औ ।
दख ना थावसियाथ जोंनिया बिदिनो गोजा कालारनि जायो आरो नोंथां । ओ बे एखे आदबजोंनो सोंनानै दानाय जायो आरो दखना थावसिखौ नोंथां । औ बिनिफ्राय जोंना ओ जोंनिथिं हाबा होनायाव थ दखना थावसिखौनो गानो नोंथां ओ जोंनिया हाबानि अखानायै जि आलासिफोर बा मानसि दुमसि गामिनि रायजो राजा फोरखौ बुजायनाय बेयावसो जोंना ओ बेलेक दखनाफोर खौ बा बेलेग गाबनि दख नाफोरखौ गाननाय जायो आरो नोंथां । खोनादोंना नोंथाङा औ । ओ बिदिब्ला ओ नोंथाङा आंनो ओ बायनाय दख ना आरो । गाव न आवनो दानाय दख‌नानि गेजेराव माबाफोर फारागथि दङ नामा नों
औ-औ बुंनो थाङोब्ला जोंहा माने ओ बेखौनो होननांगोन जे जोङो बायनायफोराव जोंहा गोबां माने अ नंखायफोरखौबो खायफाया थगायनानै बा सालानि बेफोरबायदि दख नाबो थायोबा मोजां खुन्दुं नङै बेफोरखौ माने गोबां ओ बेफार फालांगि खालामनानै बा खायफा खायफाफोरा माने गोबां मेसिनफोरजों दिहुननानै बा बिसोरो गोबां ओ खम प्राइसनिखौनो गोबां बुरजा-बुरजा बेफोरबायदि रांफोरखौ लानानै बा बिसोरो फाननाय खौबो जों नुनो मोनो आरोना आथिखालाव ।
औ नोंथां ।